दोंना
औ नोंथां खोनादों।
ओ औ ओ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हग्रोनाय थाबाय नोंथां।
नोंनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गोजोननायखौ जासिहरबाय।
औ औ ओ आं नोंथांनो नोंथांजों एसे टपिकनि मोनसे ट' पिकनि साव सावरायनो सानदोंमोन आरो। जेरै जोङो बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ दा जोंना बुंनो थाङोब्ला बर'नि ओ होननाय ओंख्रि होननानै बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय जोंना अनला थाबाय अनलाजों दाउ' नारजिजों अमा, सबायजों साम' आरो बिदिनो जोंना नाफाम बाथोन थायो नङा होनबा नों थां?
औ नंगौ
औ आरो जोंनिया गांजेमा, खांख्राइ जों बेफोरखौथ' ओ गोदोहाय जोङो बांसिन जानाय जायोमोन आरो आथिखालाव जोङो दा गांजेमाफोरखौ बारा मोनबांनो थांला नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलथिंजायहा बिदि गांजेमा, खांख्राइ खुसिया बेफोरबायदिखौ ओ आथिखालावबो मोननो थाङो नों थाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां‌ जोनिथिं माने गांजेमाखौ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनियावबो गोबां बिबांनि खम जालांनायखो नायखौ जों नुनो मोन्दों दायो। नाथाय खांख्र ख्राइ बिदिनो खुसिया बेफोरखौथ' आथि खालावबो माने गोबां सुबुङा माने जायगा लानानै बेबायदिनो जावबाय बायनानै खदाल लानानै जावनानै बिदि खुसियाफोरखौ हमनायखौ जों नुनो मोनो आरो दासिमबो। आरो बिसोरो माने ओ बाजारफोराव फान फैयो आरो बेफोरखौनो जावनानै आरो बेफोरनि बेसेनाबो गोबांथार नालाय। दा अब्लाबो माने बेफोरखौ मोननो थाङि माने बेसादखाय मोननो थाङि जाग्राखाय माने गोबां मान सियानो माने गोबां दामब्लाबो, बेसेना गोबांब्लाबो माने बायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ।
जानाय लोंनाय औ जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' माने जोंनिया नोंथां बुंनाय बायदिनो बिदिनो अनला नारजि आरो बिदिनो सबाय बेफोरखौ जों गोबां बायदि बायदि रोखोमै बायदि बायदि मुवा बेसादफोर होदेरनानै जों जायो। दा अनला होननानै बुङोबा नोंथाङा अनलाखौ ओरैनो मा बेदरजों बा मा होनानै जानायखौ बांसिन गोथाव मोनो एसे फोरमायनानै होलाय।
औ नोंथां। ओ जोङो दा अनला ओंख्रिखौ जोङो बांसिनानो दाउजों जानाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो दा औ अनलाजों दाउजों औवा मेवाइजों आङो जाबा बिदिनो साबसिन मोननाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो अनलाखौ गोबां ओ मैगंफोरजों लगायनानै जाजायो जेरैहाय जोङो अनलाखौ जोङो थाइगिरफोरखौ थाइगिरफोरजोंबो संजायो आरोना नोंथां। बिदिनो बासिगि बिबार आरो जोंना मोनसे अनला फाख्रि होननाय दङो। जोङो जायखौ लाइ होनानै जोङो अनला फाख ओ संनाय जायो आरो। बिदिनो गोबां नाथुरफोरजोंबो, नाफोरजों अमा बेदरफोरजों, ब्रयलार बेदरजों, दाउ बेदरजों बिदिनो जोङो ल' बिदिनो गोबां ओ संनानै जाजायो आरो गलाय गथाइ।
औ।
औ ओ नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ माबोरैहाय सङो बुंनो हागोन ना नोंथां?
ओम आंथ' माने संनायनि बेलायाव अनलाखौ बारा संफेरनाय जायाखै। अब्ला बो माने आं मोनथिनायखौ आं नोंथांनो फोरमायनि माने जों अनला संनोब्लाथाय गुबैयैनो माने जों माइरंखौनो बेखौ औ माने आजिखालि गोबां सुबुङा माने न'खर न'खरनो बेबायदिनो ओ मेचिन ग्रेन्दार जायखौ बुङोना, बियो थानायखाय बेयावनो उनग्लिनानै लायो नङा होमबा? गुन्दै खालामनानै लायो आरो गोबाङा सोरबा माने उवालफ्रावबो देयो। आरो माखासेया थफसि जायखौ जों मस्ला मस्लि देनो बाहायनाय जायो। बेफोरावबो एसे एसे जानाय खिनिनिखौ माने देनानै दा बे अनलानि गुन्दैखौ खालामो आरो। आरो अनला संनोबाथाय जोंनिया खारैयाथ' गुबैयै गोनांथारानो जाहैबाय। जायखौ खारदैबो होननानै बुङो औ। बेखौथ' जोंनो माने गोनांथारानो जाहैबाय। आरो आंबो नोंथां बुंनाय बायदिनो अनलाखौ बांसिन सिनै आङो लकेल दाउ नङाबा ब्रयलार दाउ
औ।
खि जाया माने बे दाउजोंनो जानायखौ आङो बांसिन माने गोथावसिन मोनो आरो। आरो बिदिनो ओ औवानि बे जेनाखि गोरलै खिन्दु जेननाय जायखौ मेवा होननानै बुङोना बेखौ खौहोबाथ' आरो बियोे बेनिफाय आरो गोथावसिन गैलायानो होनजायो आरो माने। अनलाजों दाउजोंल' सङोबा नोंनियाव बांद्राय बेबायदि गोथाव जानाय बियो फैया नाथाय जि समाव जेेलानाखि बे मेवाखौ होगोन आरो जागोन अब्ला सो बेनि गोथावा आरोबाव बांसिन जागोन आरोना दा अनला संनो थाखाय बिदिनो गिबियाव बेबायदिनो माइरंखौ जों गुन्दै खालामनानै अन गुन्दै खालामनानै लाबाय।
औ।
आरो बिदिनो मेवा होयोबाथाय मेवाखौबो आथिखालावथ' सोरबा बायदिनिया नख'रावनो औवाफ्राथ' आथिखालाव थाजोबो नङा होमबा। दा न ख'राव गोनांफ्रा गावबागाव औवा बागाननिफ्राय बेखौ लायबाय नङाबा
औ
बाजारावबो मोननो थाङो आथिखालाव गोबां फानो बे औवा मेवाफोर खौबो बेखौ बायनानै लाबोबाय दा आरो बेजों लोगोसे नों न'नि लकेल दाउखौ बेजों लोगोसे जानोबा बे खौ हमनानै जों सिथारनाय जाबाय नङाबा बाजारनिफ्राय बयलारफोरखौ ला- बोनानै बेखौबो रेडि खालामनानै लाबाय दा ओ माने बेखौथ' ओ अनलाखौथ' गिबिआव जों संनाङा नङा होमबा। बेखौ माने मा खालामनांगोन गिबियाव जोङो बेदरफोरखौ एव फ्रामना लागोरनांगोन बेदरखौ मो जां एवनानै लाबाय बिनि उनाव नांगौ बायदि मस्ला मस्लिफोरखौ जोङो होजोबबाय। हालदै संख्रि बानलु गासिखौबो जोंना बेदराव थाजोब खाबाय नालाय बिनि उनाव आरो औवा मेवाइखौबो जोङो बे बेदराव होनानै एवबाय आरोखि।
औ औ।
औ एवबाय मोजाङै एवबाय जेब्लानाखि एसे बेदरनि बे रसफ्रा मेवायाव हाबनाय जाबाय एसे गोबावै खोबनानै दोननानै दा बेनि उनाव जोङो बेयाव नांगौ एसेबां दैखौ होनाय जाबाय आरो बेदराव। बे दर आरो मेवानि गेजेराव दा बेनि उनाव जेब्ला दैया गोदौवो जेब्ला गुदुं जानानै गोदौबाय अब्ला माने अनला बै जायखौ माने अनखौ गुन्दै खालामनानै लादों माइरंखौ बेखौ माने बे दै गुदुंआव माने गोदौनाय बे दैयाव होसननाय जाबाय आरो बेबो होनायाबो खनसेयैनोथ होजाखाया नालाय माने खनसेयैनो होबाथाय बियो माने गथा गथा जाजोबगोन नोंनो जानायाव खस्थ' मोनगोन दा बेखौ माने आखाइ फारसेखौ नों खादौफोर बा गारबाफोर लानानै माने आखाइ फारसेफोरजों हारसिं मानसिब्ला बिदि होनानै एरबाय थानांगौ आरो फिदिंबाय थानांगौ बे दैखौ दा बेखौ लासैनो होबाय थाद आरो बियो जेन' गथा गथा जाया बेनि थाखाय नोङो मोजां सोमावबाय थानांगोन आरो सोमावनानै जेब्लानोखि बियो मोजां मिहियै थांजोबबाय गथा जायाखसै अब्ला नोङो आरामसे बेखौ आरोबाव फिन खोबनानै दोननानै गोदौहोनो हाबाय आरो ओ
औ
दा गोदौ होनानै बेखौ नांगौ बायदि बिबांनि जबखोबाय दैखौ आरो जबनाय जों लोगोसे बियो जेब्लानाखि मोजां मिक्स जाजोबनानै मिलाय जोबनानै बिनि रसफ्रा बेयाव हाबलायजोबनाय जाबाय अब्लानो बियो माने दुन्दियाफोर थाबाथाय लास्ट समाव होनानै माने जोबथा समाव होनानै बेखौ माने खांनाय जाबाय आरो आरो बेनो अनलानि ओंख्रि जाग नाय जाबाय आरो दा नोंथाङाथ' हिनजाव माहारि हिसाबै माने संनाय खावनायाव जों गोबां आखा फाखा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा माबोरै नोंथांमोना सङो अनला ओंख्रिखौ बेनि सोमोन्दै
औ नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों बिदिनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो आं सबायजों सामुखौ बुंनोसै नोंथां
औ नं
औ जोङो दा सबाय साम' संनो थाखाय गाय जोंनो सामु नांगोन नङा होनबा नोंथां बे सामु खौ जोङो दैमा एबा दंग'फोरनिफ्राय एबा फुख्रिफोरनिफ्राय जोङो खन्नानै लाबोनाय जायो आरो सामु' गोलाव सामु' गुसुं बिदिनो साम' दा दानाय बिदिबो थायो नालाय जोङो दा साम' गोलावखौ खननानै लाबोबाय बिनि उनाव ओ बेयाव साम'आव गोबां मैलाफोर थायो नालाय बेखौ खारथो होननानै बालाफोर थायो नालाय बिदिनो हरसे सोमनानै दोननाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै सुखांनानै ओ बेनि जि धाकोन थायोना बेनि गालगाब जेनिबा सामु'नि बिखौ जोङो एरख'बाय आरो एरख'नानै जोङो बेनि उननि लानजायखौ जोङो एबा खिथुखौ जोङो दानस'नाय जायो आरो बेनि उनावहाय बेनि आइरनफोरा खा होननानै जोङो सानद्रियाव होनानै जोङो मोजाङै हुख्न'ना लायो आरो नोंथां ओ औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै सुनानै एवफ्रामग्रोना लायो आरो आरो सबायाइखौहाय जोङो दसे सम सोमनानै मोजाङै सुनांगौ आरो बेनि गोसोम गोसोमा जाहाथे खारो बेनि उनावहाय खायफा खायफा खायफा बिदिनो रुनानै लायो खायफा रुवलासिनो ओरैनोबो संनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जों दा ओ सामु'खौ मोजाङै एवफ्रामनानै नांगौ बादि बिनि मस्लाफोरखौ हो होबाइ आरो जेरैहाय हायजें ओ सामब्राम गुफुर बानलु संख्रै बेफोरखौ जोङो होग्रोना लायो बेनि उनाव जोङो मोजाङै एउफ्रामनानै सबाइ जि जोङो रूखानाइ बे ओ सबाइखौ जोङो होना होयो आरो गेब्लेबाथाय बेनि उनावहाय बेखौ संनो थाखायथ' जोंनो खारैबो नांगोन नालाय नोंथां औ बे खारैखौबो जोङो होनानै होबाय आरो बेदिनो मोजाङै ग्लब ग्लब गोदौब्लाथाय जोङो बेखौ ओ धुन्दिया एबा जोंनि दा दा मोननाय ओ खासिथारा जों बेखौबो होजायो आरो बिदिनो बेखौ होनानै जोङो संख्रै ओ एबा खारै नांनायखौ जोङो नायनानै जोङो खांनानै जोङो जानो हायो आरो थां बेबायदिनो सबाइ ओंख्रिखौ सबाइजों साम'खौ संनानै जानाय जायो आरो
अह दा अब्ला नोंथांजों जोंनि माखासे जानाय लोंनायनि बागै रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथां
औ दे अब्ला जोंहा समाबो जाबाय बे सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै ना औ गोजोनथों नोंथां